हेल'।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङा दा फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
अ अ अब्ला जोङो दिनैहाय दिनैनि सावरायनाय आयदायाव बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि मा होनना बुंगोन बेखौ जेन'बा ओ लोंग्रानि मोनसे एसे मुलि होननानै बुंनांसिगोन जिहेतु थु बे नङाब्ला आरो। औ औ एमाव। बिनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ औ नोंथाङा फंनैसो केिनफेरथी हरदो।
अ जागोन दे नोंथां। माने। जोंनाथ' एमावखौहाय बानायनो थाखाय गिबियावहाय ओ माइरंखौ सोमग्रोना लानाय जायो। दैजोंहाय ओमफ्राय बेबायदिनो बेखौहाय एसे गोबावै सोनांगौ आरो दुइ घन्टा बिदिनो सोना दोननानै जेनेबा दुइ घन्टा एक घन्टा बिदिनो सोंना दोननाय जायो।
औ औ।
ओमफ्रायो माने बे एमावआव होनो थाखाय जोंनो गोबां मुलिफोर नांगौ जायो बेफोर मुलिफोरखौहाय ओ जेनेबा दंफां राखेब बाय बिदिनो मोखोना आरो खान्थाल बिलाइ बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबादिनो। बेबायबायदिनो जोङो एमावखौहाय ओ उवाल लवाल गाहेनावहाय देनाय जायो आरो दिंखियावबो देनाय नुयो नाथाय आथिखालाव दिंखियाव दनायसे एसे खम खम नुनो मोनो आरो उधार गाहेनआव बांसिन देनाय नुनो मोनो
औ औ
जोङो बेबायदिनो जोङो उवाल उवाल आवहाय जेनेबा देनाय जायो आरो देनानै जेब्ला बे अन हाय एमावहाय जेनबा उनावहाय मोनगोन अब्लाना जोङो ओ संग्र संग्राय जेनेबा मोनसेनो पस्टिकबो लानो हायो आरो संग्राय प्लास्टिक बेफोरनियावहाय जेनेबा लखबनानैहाय दोननाय जायो आरो ओ बेखौहाय सालिनानै माने सालिनानैहाय बिनि खर'खौ आरो फिनदेफिननाय जायो ओफ्राय आरो बेखौ दिनानानै बेनिखाय आरो बेखौ गेब्लेयोबा आरो बेखौहाय सालिनानैहाय होनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो बे खर'खौहाय जेनेबा इदिनो गारनाय जायो आरो ओमफ्रायो जेब्ला जेब्ला बेखौ दिखांजोबो अब्ला जोङो-अब्ला जोङो दै होनानै बिखौहाय लगायनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो ओ गल-गल खालामनानैहाय जोङो बे एमावनि महर होनाय जायो जेनेबा बेयाव ओ साखांनानै जेनेबा जोङो संग्रायफोरावहाय संग्राय एबा दालाफोरावहाय दोननानै बेवहाय ओ एमाव माने एमाव गोराखौहाय फोनग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय संग्राय आरो दालाफोरावहाय ओ दोननानै आरो बेयाव फिन फोनबावनायखौबो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो फुननानैहाय फोननानैहाय ओ खोबनानैहाय ओ थिखोना दोनसिगोन आरो जेनेबा मायावबा-मायावबा मोनसे जायगायाव दोनसिगोन गोजौवआव नङाबा गाहायाव इफोरबाय दोननायखौ नुनो मोनो आरो ओ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा एमाउनि सोमोन्दै
औ-औ नोंथां ओ थ' ओनसोल लायै ओनसोल जोंनि बा एमाव
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों जे एमाव बानायनायनि गुदियावनो दङ जोंना माइरं आरो बेनिफ्राय औ गुबुन-गुबुन ओ हाग्रानि ओ मा होनगोन बेखौ हाग्रानि माखासे लाइफांफोर एबा दंफां फांफोर
औ दंफां राखेब होयो मोनबा
खान्थिया फ्राय एखेयानो थेवबो एसे आलादाखौ आङो खोनानो मोन्दों आरो जेन'बा नोंथांनिफ्राय जेरैहाय गिबियाव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय ओ से घन्टा एबा नै घन्टासो सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दिहुनन्नानै ओ दैखौ एसे फसरनो होनाय जायो आरो बेनिफ्राय हाग्रानि लाइफां एबा बि बिफांनि बिलाइ फोर जेरै खान्थाल बिलाइ ओ बिलाइखौ रायखांदों नोंथाङा बेनिफ्राय जोंनि बेवहाय आरो थाइजौनि बिलाइखौबो होयो आरो एसे बोरै ओमफ्राय आं बुजिना मोना थेवबो बेनिफ्राय दंफां राखेब नि बिलाइ बहाबा मानामुनिनि बे बिलाइ बेनिफ्राय मोखोना आरो बिदिनो ओ माखासेखौ आं गोसोखांजोबनो हायाखै नोंथां माने गोबांथार ओ बिलाइफोरखौ एबा लाइफांफोरखौ बुथुमनानै सुनानै मोजाङै फोरानना लायो आरो जेन'बा बेनिफ्राय बेै फसरना दोननाय माइरंखौ आंथ' ओ देनायखौ उवाल गायहेनजोंनो देनायखौनो नुफेरबाय आं बेलेग जों देनायखौ नुफेराखै आरोना नोंथां। औ उवाल गायहेनाव मोजाङै देनानै माने बेखौ लाग्रोयो आरो माइरंखौ। बिनि उनाव जेब्ला माइरङा एसे ओ एसे गु गुब्रुगोन एबा ओ मा होनगोन अन बायदि जागोन अब्ला जों बेयाव बै मैगंफोरखौहाय मैगंसो होनफ्लांलाय लांबाय लाइफ फां एबा बिलाइफोरखौहाय होसन हरसि गोन आरो ओमफ्राय ओ देग्लिनानै मोजाङै बेजों मिसायसिगोन मिक्स जाहोसिगोन बेनि उनाव लासैनो बे खौहाय जेरैबायदि नोंथाङा दहै ओ बुंदोंमोन ना एर'नो होननाया ओ एरननानै सान्द्रिफोरजोंहाय सालिनानै लासिगोन आरो मोजांयै। सालिनानै लानानै जुदि एसे खर'आ बाखि थालाङोब्ला बेखौ आरो फिन देफिननानै माने बेजों जोबथारनायाव एसे दांग्रा दांग्रा थायोब्लाबो ज' मिसायनानै दोनसिगोन आरो। बेनिफ्राय जेह थु जोंना माइरङा सिगाङावनो गिसिखामोन नालाय बेनिफ्राय रान खाया आरोखि ना बियो बिदिनो ओ दै एसेल' सारसोनानैहाय बेखौ मिक्स खालामनानै नानानै आरो फिथर ओ फिथर फिथर खालामनानै बेखौ बे एमावनि महर होसिगोन आरो। ओमफ्राय होखांनाय नि उनावहाय बेयाव एमाव गोरानखौ फोनो। ओ एसे एसे फुनानै माने सायाव सारस्रिना होसिगोन आरो एमाव गोरानखौ। बेनिफ्राय एसे गुवार जायगाफोराव ओ संग्रायानो होनोब बा सान्दांगाफोरावहायनो जिफोर होनानै बेखौ मोनसे मोनसे आरो जेन'बा दोनसिगोन। बेनिफ्राय दोननानै सायाव जिगाब एबा जिफोरखौ खोबनानै होयो आरो। ओमफ्राय साननै एबा सानथामसोनि उनावहाय जेब्ला बियो सान्दुंङावबो एसे दिहुनना होनाय जायो बेनिफ्राय फिन आरो जोङो सायहायाव लाखिफिननाय जायो। साननै सानथामनि उनावहाय जे अब्ला बे माने आबुङै एमाउनि महर मोनसिगोन आरो नोंथां ना औ औ नोंथाङा मा सानो जेनबा एमाउनि बाहायथिया मोजां ना गाज्रि
एमावनि बाहायथिखौ होनोब्लाथ नोंथां ओ बिदिनो मोजांबो होननो हायो आरो माबायावबो थाङो आरोना एसे गाज्रियावबो थाङो एमावनि
औ औ औ
बर आइजोफोरा ओ एमावनि एमावनि गेजेरजों जुमाय संनानै गोबां बिदि ओ जुमाय संनानैहाय गोबां बिदिनो फाननानैहाय जेनेबा रां खामायनो रां खामायनानै नखर नखरनि राङारि नां गोनांथियावहाय जेनेबा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो आरो बिदिनो जेनेबा ओ गाज्रि होनोब्लाथ जेनेबा जोंहा ओ लोंनानैहाय जेनेबा खायफा खायफा सुबुङा बिराद बिराद जौ लोंनानै जेनेबा गोदोसोना थायो नङा होमबा नोंथां औ बे बेफोरखौ बेफोरखौनो जेनेबा जोङो एसे गाज्रिबो होननाय जायो आरो जेनेबा गाज्रियावबो थाङो होननानैबो बुंनो हायो आरो बा जोङो जुमाय जुमाय मावनानै जेनेबा जोङो गोबां ओ अमा समा फिसिनानैहाय जेनेबा जोङो बेफोरो अफ्रिखौ होनानै गोबां मोननो हायो आरो जेनेबा बे अमाखौहाय जाहोनानै अफ्रिखौ जाहोनानै फेदेरनानै फाननाय फाननानै गोबां रां मो नो बिबायदिनो उम
औ औ जिहेथु जेनबा मोनफ्रोमबो मुवानिनो मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ थ जों जेब्लाबो मोजां बिथिंखौ बांसिनै नायग्रोनो नांगोन जिहेथु एमाव एबा बिनि बाहायथिया आं मोजांखौनो लाग्रोनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला जिहे थु औ बर हारिया जोंना गोब जोबोद खस्थ मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदिब्ला जेनबा बरफ्रा जेब्ला ओ फोथारनिफ्राय फैयो एबा जोबोद मेंनाय मोनो अब्ला जोङो एमावजों बानायजानाय जौ बिदै एबा जौ गोरान बेखौ एसे लोङोब्ला एबा लायोब्ला सागानाय मोनो होनना फोथायोमोन आरो गोदोनि बर'फोरा ना। बोरायफोरानो होन एबा एसे बुरिफ्रानो होन बिथांमोनहा खोब फोथायोमोन आरो बेफोरबायदि होननानैहाय। आरो बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो दा बावैसो नोंथाङा जेन'बा एसे फालांगि महरनि खोथा बुंदों थारैनो नों गौ बर' आइजो फोरा जेरावबो आखा फाखाखा बिथांमोना बर' आयजोल' नङा जे बर'नि साफ्रोमबो सुबुंखौनो बुंनो नांगोन
औ औ।
बिथांमोना माने ओ जेरैहाय जों एमावनि दारैनो अफ्रियाबो उनावहाय ओंखारो नङा होमबा। जौ गोराननि दिहुनखांनायनि उनाव बेखौ बाहायनानै अमाफोरनो आदार हिसाबै होनो हायो आरो जोबोद रेजें जायो आरो जेन'बा न'आवनो ओंखारनाय न'आवनो ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ न'आवनो माने अमानि थाखाय आदार जायो मोनसे। ओ बेफोरबायदि खाबु जायो आरो ना। थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियायै ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेफोर गासैबो खाबुफोरखौ नायोब्ला जों माने मोजां बिथिंखौ बांसिन नुयो आरो जिहेथु ओ जोङो बेनि बाहायथिखौ नायोब्ला बिनि ओ निगेटिभस बाहागोखौबो नुनो हायो थेवब्लाबो जोङो माने पजिटिभ साइदखौबो गोबां नुनो हायो आरो ना।
औ औ।
औ औ थ' जेन'बा जोङो ओ जिहेथु जोंनि बे दोरोङारि खान्थि नालाय जे जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय एबा जोंनि आबै आबौमोना आजै आजौ मोना बेखौ गोदो समनिफ्रायनो बानायबोनो रोंदोंमोन जोंखौ जोंबो दासिमबो बिनि सोमोन्दै मिथिगौ ओ थ' बेखायनो माने बिनि बाहायथिखौ एबा बानायनायनि खान्थिखौ जोङो लिरनानै गालांनांगौ आरोना नोंथां‌। अ। थ' नोंथांजों माने दिनै बे मोनसे मोजां आयदायाव सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो फिन माने उनफोरावबो सावरायफिननो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ सावरायनायखौ फोजोबजा सिगोन दा ना नोंथा?
औ दे जागोन दे नोंथां।
दे होमबा।
दे।